हेलौ
औ दे
नोंथांजों औ, नोंथांजों आं आबहावानि जेंनाफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदोंमोन फोरमायजागोन ना?
औ फोरमायजागोन दे नोंथां।
औ दा बिब्दिनो आबहावानि जेंनाफोर बुङोब्लाथ' आथिखालाव जोंनि बुहुमजों लोगोसे सुबुं समाजआ बायदि रोखोमनि आबहावानि जेंना नि जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानांदोंमोन आरो
औ जादों।
दा समनि फाखनाव गोबां जेंनाया गिख्रंथाव महर लाबोनो हमदों।
औ
आरो बे जेंनाफोरनि गुदियाव दं फारियै बांबोनाय मानसिनि हाबाफोर
औ
बिदिनो सुबुं थाग्रा थिलि गोसारनाय आबादथिलि बांनाय दारिमिन आरो नोगोर गोसा
औ
हान्था मेला रोगाथाइ
औ
हान्थामेला रोगाथाय राहा बांनाय बायदि गासैबो जाहोग्राफोरा आबहावानि थादेरसाफोरनि
गावजों गावनि सोमोन्दोआव बिदिनो हेंथा बायदियै बिदिनो गासैबो जाहोग्राफोरा
औ
बिदिनो गावजों गावनि सोमोन्दोआव हेंथा सोमजिहोदोंमोन।
औ
आरो आबहावा आबहावा जेयाव ओ गोब्राब जेंना सोमजिबोदोंमोनबो आरो।
औ
दा बिब्दिनो आथिखालाव आबहावानि जायफोर जेंनाया
औ
मानसिजों लोगोसे
जिब मुलुगाव बिदिनो गोबां खहा खालामनोबो लाबोदोंमोन।
औ
आरो बेफोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि गुबुंले जानाय बालाहामा जानाय हा गिसिखानाय हा जामख'नाय गल' गारि गल' गारि बिदुं बांनाय बिदिनो सरासनस्रा नङि दैबाना लैथो थाला जौगा खांनाय बायदियानो गाहायमोन आरो।
औ
दा बिदिनो आबहावानि जेंनाफोरा जेरै गुबुंले जानाय
औ
बिदिनो बालाहामा खालामनाय आरो बिदिनो गल'गारि बिदुं बांनाय बेफोर आरो दा गुबुंले जानाय होनोब्लाथ' गाज्रि खालामग्रा मुवाया आबहावायाव
औ
गाज्रि खालामनायखौनो गोरलै रावै गुबुंले जानाय होननानैबो बुंनो हायो।
औ
मा गुबैयै मानसिया दिहुननाय मुवा बांद्रायै आबहावाजों गोरोबफायोब्लासो जिब मुलुगाव जिब मुलुगनि खहा खालामनो हायो आरो
औ
दा बिदि मुवाखौ गुबुंले खालामग्रा होननानैबो बुंनाय जायो।
औ
हाद्रि बाला उखुन्दै हांगार गाज्रि मोनामनाय
औ
हा सालफार डाइ अक्साइड कार्बन मन' अक्साइड बायदिया आबहावायाव गाज्रि खालामग्रानि बिदिन्थिफोर
औ
दा बिदिनो आबहावानि गाहाय थादोरसा जेरै हा दै आरो बारा बायदि जाहोनाव गुबुंले जानानै मानसि आरो जिब मुलुगनि खहाबो खालामनो हागौ आरो
औ
दा बिब्दिनो आथिखाल आथिखालाव बे मोनथाम थादेरसानि गुबुंले जानायानो बुहुमनि गोबां जायगायाव गिख्रंथाव जेंना सोमजिहोबोदों।
अम
दा बिब्दिनो हा गुबुंले जानाय बुङोब्ला हा हाया मिथिंगानि रोखोमसे मख'जाथाव थाव थादेरसाफोर आरो
औ
दा बिदिनो मानसिनि थाखाय बेफोर गोनांथार सम्पद
औ
दा बिदिनो बार गुबुंलेनाय बुङोब्ला बिदिनो बुहुमनि बार' मणडला गुबैयै गेसारि मुवाफोरजों दाजानाय
औ
दा लाव लाव आरो गथा मुवाबो एफा एनै बायदि थासारियाव बार' मणडलाव थायो।
औ
दा बार गुबुंलियाव गेसारि मुवानि गेजेराव नाइट्रजेन, अक्सिजेन कार्बन-डाइ-अक्साइड बायदियानो गाहायमोन आरो
होम
दा बिदिनो बार गुबुंले खालामग्रा मिथिंगायारि जाहोग्राफोरनि गेजेराव अर्गेंन गोबानायानो बेफोरबो गाहायमोन
औ दा जोङो औ
दा बिदिनो बालाहामा खालामनाय बुङोब्ला जेरै बुहुमनि ओनसोल लायै ओनसोल मिथिंगायारियानो बालाहामा जाबोदों।
औ
दा बिदिनो बालाहामायाव अखानि बिबाङा खम एबा खफ' जानाया बारा आरो बिनिखायनो बालाहामानि आबहावाया रानस्राव आरो बिफां-लाइफांफ्राबो खम जायो। आरो बिदिनो बालाहामाफ्रा बुहुमनि नैजि जौखोन्दोफ्राम आनो बेंखननानै नैजि जौखोन्दो फ्राम बेंखननानै लादों आरो
औ
आरो बिदिनो आथिखालाव बुहुमनि थामजिबा जौखोन्दो हा बालाहामा खालामनाय खान्थिजों साग्लोबनानै दङ आरो
औ
आरो बिदिनो गल' गारि बिदुं बावनाय बुङोब्लाथ' बुहुमनि ब्रैरोजा द'जौ निजु बोसोरफ्रामनो जारिमिनाव बायदि रोखोमनि सोलाय सोल' जाबोदों हमदों।
औ
बेनि आबहावानि हा दै बार जिब बायदि गुबै थादोरसाफोरा गोबां सोलाय सोल'नि मोगा मोगिबो जानांदोंमोन
औ
दा बिदिनो हा बाहागोआव फैनाय गासै सा गोहोनि थामजि जौखोन्दो बार'मण्डलाव थारमाने बिदिनो जोमै आरिजों लोगोसे हा बाहागोआ रिखिखांहोयो
औ
बेफोरनो आरो दा बे आबहावा जेंनानि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होलायदो।
औ नोंथाङा बुंनाया थारैनो बेफोर गासैबो नंगौ सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसेबो जोंना आबहावाया गाज्रि जायो। आरो गोबां दारिमिनारि गायसननायनि गेजेरजोंबो जायो बेफोरनिफ्राय ओ- ओंखारनाय ओ जाखिनि ओ थङा बे थङाया माने जोंनि बारमण्डलाव ओ थाङोब्ला बेफोर गासैबो बारमणडला जोंना ओ गाज्रि जायो आरो बेफोरनि गेजेरजोंबो सुबुंनाव ओ सहैयो मानोना जोङो हां लानाय हगारनायनि गेजेरजों जोङो बेफोरो जोंनि सो ओ देहायाव हाबो औ आरो औ गोबां गोबां माने दाना ओ बिगियानारि आदबजों दिहुननाय गारि मथर बास बेफोरनि गेजेरजोंबो माने ओ ओंखारनाय बे थुङा बेफोरो माने गोबां ओ बार मण्डलाव गोबां माने गाज्रि गाज्रि गोहोम खोख्लैयो।
औ
बेफोर औ बेफोरनिफ्रायनो माने सुबुङा बायदि मैया जेंनाजों भुगिनो गोनां जायो। आरो हा गिसिखानाय हा गिसिखानायफ्रावबो जोंनि बे हाफ्रा माने बे थादेरसा बुहुमनि बे थादेरसा हाफोरा माने ओ गाज्रि जालाङो आरो भारमण्डलाव माने औ ओ गोहोम खोख्लैयो आरो सुबुंफोरनि ओ जेंना होननानै बुङोब्ला सुबुङा गोबां बांबोनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ औ बेफोरो आरो खामानि मोनैनि जाहोनाव बायदि मैया नायगिरनानै खामानि मावनो गोनां जायो। बेनि उनावनो माने औ आहायाव आबहावायाव माने गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। आरो बेजों लोगोसेनो सुबुङानो दिहुननानै सुबुङानो माने गाज्रि गाज्रि आबहावा गाज्रि खालामो। बायदि मैया औ बायदि बायदि मैया सन्नानै बायदि मैया मुवा बेसाद बेसाद दिहुननो हमबाय सुबुंफ्रा। दा बेफोरखौ बेफोरखौ फोसाबनांगौआ जों बयनिबो बिबान आरो आबहावा आबहावाखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो दंफां लाइफां दंफां लाइफां बायदि मैया जोङो गायनो नांगोन फांसे दं फां दानफायोब्ला जोङो ओ जिथा बा नैजिथा बेबायदि जों दंफां गायनो नांगोन। आरो जों आबहावा सान आबहावा सान हिसाबै जोङो बा जुनखौनो जोङो फालिनाय जायो बुहुम नाङैनो। औ आरो गुबुन ओ गोबां जायगाफ्रावनो माने बे आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै गोबां ओ एवारनेस होबोनाय होबोनायखौबो जोङो नुबोदों। फरायसालि जौमा फरायसालि बेफोरबायदियाव माने गोबां आबहावा सा सान फालिबोदों आरो सांग्रां थि लाबोदों बेबायदिनो दंफां लाइफां गायदों।
औ।
औ। दा जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनो हासिगोन दे।
औ औ जागोन दे नोंथां।
औ औ।